दङ नै ओरैनो
ए
दंजोबो गासिबो खाथियावनो था जेबो नङा थाङो नै जाया जायो माबि मेथाइ जायो मा मेथाइ जायो
हा बोरैबाबा थिखा लै
ओमफाय आंना फैसाय दा आया राङानो माबायावसो दङ आंना सिङावसो दङ
ओरै फैलै माथो लांफादो बे हनै बेखौ नेनो बावदोंसो नेयाखै थाबायलांफिनोसै होनबा एसे
मा ओंख्रिमोन नोंसना ओंख्रियानो माबासो मा होनोमोन
अ
फिथाइ
जोंना माबासो आलु
ए।
बे सोर बिसोर माखासेफ्रा? खनजु नङा दे फाग्लि।
सोरथो? हिरामोन। ए। मारै दं?
मोजाङैनो दङ।
खबर सबर?
मोजां।
अ, आंनाबो मोजां।
ओं।
दाबबो फैयाहाय आब'आ।
जि बिलायफ्रा गोथां गोथां जाथारदों दा बावै ने।
थख्लास
दांबो
आं बे माबाखौसो नायगिरो बिनि फिसालाखौसो।
नोंखौ नेदों। जों रायलायगासिनोबा ओमफायो। बिदियैनो ओरैनो गोदाव सोराव। जामबि सियान जागोन ना जों ओंखायनो बिदि जाना मोनला
हनेै सनालिआनो
सोर होना? ओहो। दानखायाखै टाइम जानानैसो दान्दों। उमहो आंना मोन्दों बिनाबो मोनगासिनो।
मा मोन्दों मा मोन्दों?
बेना माबा जाबायना बेनाबो आंजों समान जाबायना। बेनिजों आंजों समान जाबाय ने? औ होन्दोलाय दा।
मा जादों मा जादों नोंसिना? फन जायाखै फना जायो ओमफ्राय ‌बै सिखारा आंना। मानि थाखाय? उम जा दावराव‌ दावसि जादों। एफ्फा दावराव ‌दावसि जायो। उम सनालि‌।
दावराव-दावसि खोनाजोबबाय।
आय' फाग्ला।
आबौ ना मोसौआ।
बाखुदावबावबाय आङो।
ओइ सनालि।
नों संनाय अनला खारैया बैयाव थांगोरनो। नों देनाय ना बा
बेसे गोथावमोन
बेसे गोथावमोन
जाबावगौ जाबावगौ मोनबाय थायो मेथाइखौ खननो हायासै नामा
मोनजागबा मोनजाबावबा हाम गौ सानदों । औ सेरेन स्नि जानांगौनो जिखुनु बावनो थादो।
ओहो आंनि नोंसिनि हरना नायदोंसो। मा खालामदो?
दानबायदां।